नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों दे।
औ। दा नोंथाङा। आंनाव मानि थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन एसे खोन्थानो हागोनना?
औ नोंथां आं फ्रियानो।
औ। बिदिब्ला नोंथांनो कल हरनायनि जाहोन जाहैबाय नोंथांजों आङो सारायनाय जागोन सावराय जागोनना।
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दाउ एबा अमा एबा बोरमाखौ माबोरै जि इसे नोंथांआ फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि बर' न'खरफोराव गोबाङानो ओरैनो दाउ, अमा, हांसो बेफोरखौ फियो। दा बेजोंनो माने जोंनि न'खरफोरखौ खुंबोदों आरो जोंनि गामिनि न'खरफोरा। ओं जेन बा दाउफोरखौथ' ओरैनो जोंनि न'खरफ्राव फिसिखायो नालाय। सोरबाया बेबायदिनो माने दाउफोरखौ फिसिनानै फानना फाननायफोरजोंबो माने रां खामायनानै न'खरखौ खुंदों आरो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा अमा थाबाय। न'खराव फिसि जानाय अमाफोर जेरै। सोरबा बायदिया बिदिनो मासे मानै फिसियो आरो सोरबा माने गोबां गोबांबो फिसिग्राफोरबो दं आरो। जोंनि साइदआव दा। माने बेखौनो सोरबा बायदिया माने। फाननानै गावनि गथ'फोरनि नांगौ जानाय स्कुलफोरनि फिसफोर बेफोरखौबो होबोदों दा अमा होननानै बुङोब्ला। थ' माने दा अमाया। माने गोबां जोंनि जायगायावनो बेदर जानो थाखायथ'। सोलिखायो नालाय।
उम।
आरो बेबायदिनो जोंनि हारिनि अनगायै गुबुन हारिफ्राबोथ' दा अमा बेदरखौ गोबां जासै दा बिनि थाखायनो अमानि बेबायदिनो गोनांथिया गोबां जाबाय ओंखायनो अमाफोर फिसि फिसिनानैबो माने जोंनि न'खरफ्रा गोबां जौगाबोनायखौ नुदों आरो नोंथां जोंनि जायगायाव। दा नोंथांमोननि जायगायाव जायगायाव अमाखौ जुदिबा न'खरफ्राव फिसिनाया माबोरै सलियो?
राङारि आंखाल बायदिसिनाखौ सुफुंनो थाखाय अमा, दाउ एबा बायदिसिनाखौ फिसिनाय जायो। दा जोंना अमानि फारसे बुंनो थाङोबाथ' नोंथांआ बुंनाय बायदियानो जों बांसिन गामि ओनसोलाव एबा बिदिनो जोंनि न'खरफोराव बांसिनानो बिदिनो अमाखौ गासैबो लाखानाय जायो दा अमाखौ खायफाया बायदिसिना फार्म बायदिसिना बुरजा लायो उम ओ बेनि सायावनो ओ फिसिनायखौ एबा फिसियो बिदिनो आ लोगोसे बिनि अनगायैबो जोंना ओ गावबा - गाव न'खर न'खरावबो बिदिनो माबा ओ जोङो दा अमाखौ जोङो बायदिसिना बेदर महरै जायो नङा होमबा जोंनि ओ जा अमा बेदर बेखौ बायदिसिना गुबुन हारि एबा बायदिसिना गुबुन -गुबुन एबा ओ हटेल बायदिसिनायावबो जोङो जानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे नो बेखौ जोङो जोंनि जा दोरोङारि ओंख्रि सबाय ओंख्रि एबा अनला ओंख्रि बायदिसिनाजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो एबा जानाय खायफाया बरालजों बराल बिदिनो दा जोङो जाहानि बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय हाथाय - बाजाराव बायना मोननाय एबा नसोरावनो माइ सनायनि जा गुन्दुै मोनो ओ बेजों लोगोसे जोंनि जा आ गोदो गोदायनिफ्रायनो सलिबोखानाय एबा बानायबोखानाय जा जोंनि ओ जौ बिदै बेनिफ्राय जोङो जा अफ्रि मोनो बेजोंबो जोङो उन्दै बायदिसिना लगायनानै अमानो जाहोनाय जायो आरो दा अमाखौ जोङो जोब्ला एबा मोजै फिसिब्ला बिसोरखौ जोङो ओ गिदिर खालाम बिनिबो फालांगि खालामो एबा बायदिसिना हाबा एबा बायदिसिनायावबो जोङो दैथाय हरो आरो बिदिनो ओ अमाखौ जोंनि ओनसोलाव ओ सिनाय लोगोसे मालाबा एसे - एनै गासैखौबोथ' बिदि माबानो हाया नालाय बिदिनो द' मान्थ एबा जि स्नि मान्थ बिदिजोंसो अमा मासेबो फाहाम जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिनि थाखायनो ओ बिदिनो एसे एनै नांगौ जानाय एबा गोनांथि जानाय राङारि आंखालखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो नोंथां
औ- औ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा माने
जोंनि न'खरफोराव माने माखासेयाथ' गोबां जोंनि न'खरफोरा बर' गामिनि न'खरफोरा साखा साख्रि बाख्रि गैखाया नङा होमबा गैजाखाया दा औ गावनि न'खर न'खरखौ खुंफुंनो थाखाय माने बेफोरनो माखासे राहा लामाया दा अमा होननानै बुङोबाथ' नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनिथिंबो गोबाङा न'खराव फिसियो नाथाय सानै साथामसो जोंनि जायगायाव दा जाखांफुनाय खौ मा होनगोन माने जायफ्रा बेफार फालांगिनि थाखाय फिसिदों जों बेखौबो नुदों जाय अमाया गुबुन हादरनिफ्राय साप्लााय जायो बा फैयो स फैयो दा बेखौबो जों नुनो मोनदों आरो जोंनि जायगायाव गोबां माने बेजों लोगोसे बिथाङा आं खोनानो मोननायाव माने गोबां बिबांनि अमाफोरखौ गुबुन जायगायाव दैथायहरनानै खनसेयैनो गोबां बिबांनि रांफोरखौबो खामायनायखौबो आं खोनादों आरो बिथांनिफ्राय दा आरो बिथाङा बेजों लोगोसे माने बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनानै गाव सोलिनायजों लोगोसे आरो मा बिथाङा गुबुन। जोंनि जायफोरा बेखार दङ गामि ओनसोलाव बिथांमोनखौबो गावनि खामानियाव। माने बाहायनानै बिथांमोननो माने। हाजिराफोर होनानै नङा होमबा। बिथांमोनखौबो बेबायदिनो बाहायगासिनो दं आरो दा। बिदिनो जों माने गोसो। जायोब्ला हायो नाथाय जोंहा माखासेया गोबां राङारि प्रब्लेम बा राङारि। खान्थियाव एसे गोब्राब नालाय न'खरफोरा दा अब्लाबो माने न'खरावनो। ओरैनो गावनि जानाय जोंथ' ओंखाम जाखायो बर'फ्रा बांसिनानो। बिनि थाखाय जोङो माइ। फोरखौ सौनानै जे नोंथाङा बुंनाय बायदि गुन्दैफोरखौ मोनो दा। बे गुन्दै। फोरजों आरो नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो सोरबा जौ संग्राफ्रा जौनिफ्राय ओंखारनाय बे जेनाखि। अफ्रि। बेफोरखौ होनानैबो माबादों फिसिदों नङा होमबा। आरो बेजों लोगोसे हांसोफोर हांसोफोराथ' एसे। इसेबां माने जोथोन खालामनांगौखौ आं नुवाखै। नङा होमबा बिसोरनो माने मोनसे गुवार। मोनसे बिलो बायदि दै मोनबानो बिसोरो गावनि आदारखौ गाव नागिरनानै जायो नोङो सम समल'। बिसोरनो नांगौबायायदि। जानाय आदारफोरखौ होबानो जायो आरो आरो बांसिन।
औ।
न'खरफोरनि हांसो मासे मानै फिसिनायाथ माने बेफोरबायदि आदारबो होनाङा मालाय गावनि जानाय आदारखौ। बिसोर गावनो नागिरनानै जायो नङा होमबा। दा हांसोनि दामफोर होनोबाथ हांसोनि। बेसेनफोराखौ नोंथांआबो मिथिखायो माने बाजारव बेसेबां सलियो। सोलियो ना बुहुद दामै दायो बाजारफ्राव। हांसोफ्रा सोलिदों आरो जोंनि लकेल दाउ। जायहा लकेल जोंनि न'आव फिसिनाय न'नि बेबो। थ' आजिखालि जोंनियाव बाजाराव बायनो थाङोबा केजिसेयावनो गैयाबाबो बाजौ। आरो। खिन्थु न'खर न'खर सोरनिबा न'आव बायनायबा बियो बिदिनो थामजौ बाजि।
ए।
थामजौ बिदियाव मोनो आरो न'खरावबा नाथाय जोङो। बे गोदाग्रा बेफारिफोरनिफ्राय बायनांगौ जाबाथाय बेनि दामा बाजौ। थाङो आरो केजिसेयाव दा नोंथांमोननि। थिं बिदिनि बेसेनफ्रा माबायदि माबायदि।
औ। द बुंनो थाङोब्ला दां बायदिसिना एबा आांसो बांसिन। बिदिनो जोङो नखाय नखर एसे एनै खायफ फिसियो नङाब्ला हायफब्लाथ'। बिजोंनो सोलियो एबा बिदिनो गराल बायदिसिना बानाय। दानि समआव जों नायनो थांब्ला दैखर एबा ओ बिदि हाखर बिदि हाखर गिदिर गिदिर। थाखाय नङा होमबा बिदिफोरावसो जोङो हांसो बायदिसिनाखौ हेगारनानै दोनो बिसोरो बेयावनो। थायो नोंथाङा बुंनाय रखम एसेबां बिसोरखो जोथोन लानो नाङा। ओ लोगोसेनो। दा बेफोरबायदि फिसिनाय हनाय जों जों फारसे नायनो थाङोब्ला जोङो। दानि समावथ सोरखारा बायदिसिना ओ जोंनो सुबिदा होयो मालाबा। ओ जों फिना दानाय फिसिना जानाय ओ नखरफोरनो। जेरै बिदि। नोंथाङा फोरमायनाय बायदि रजजन थिं फोरमायनाय बायदि जेरैहाय गुबुन गुबुन ओ मुंनि अमा बायदिसिनाफोरखौ ओ गुबुन जायगायाव दैथायहरो होननानै ओ नंगौ सरखारा जोंनो बायदिसिना जों जेरै हाय हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै अमा फिसियो बेनि अनगायैबो जोंङो बायदिसिना उम ओ अमा एबा बायदिसिना जातनि अमाखौ ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ लाबोनानै होफैनायखौ एबा बिथांमोना फिसिनायनि ओ फिसिनो हरनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जेरै बेनि गेजेरावनो आं मि थिनाय बायदिब्ला ओ जा अमा बेनि मुंया हेम सियार खस होननायखौ आं मिथिगौ ओ बैखौ ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो बिथांमोना गेजेर गेजेर बिदि जाय बां सिन ओ फिसिनानै देखायनो हायो एबा जाय बांसिन बेफोरनि सायावनो नांथाबो एबा बेजोंनो ओ बांसिन लोब्बा लाखियो बिथांमोननो बिदि अमा होनायजों लोगोसे करराल एबा बिसोरखौ जोथोन लानो थाखाय भेक्सिन बायदिसिनाखौ एबा आदारफोरखौ जोंनि ओनसोलावबो होनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नंगौ थारैनो ओ नोंथांजों नआव फिजानाय जिब जुनारनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ
आसा खालामदों आरो उनाव जोङो गोबां बाथ थ्रानि सायाव सावरायलायनो मोनगोन नङा होमबा?
उम
दा जोंहा समाबो जासिगोन आसा खालामबाय नोंथां जों आ आरोबाव उननि समाव रायज्लायनो मोनबावगोनखौ औ दे होमबा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय अब्ला दोनथनोसै नामा? औ गोजोनथों नोंथां
गोजोन्थों
उम